हेलौ औ नोंथां खोनाबायना
होमब्ला जों एसे सावरायलायनोसै ओ बर'फोरनि जेरै जोंथ' माने बर'फ बायदिसिना एम्फौ एनलाबो नागिरनानै जायो हाग्रानिफ्राय बा दैनिफ्राय
औ
बेफोरनि सायावानोसै सावरायलायनोसै ना नोंथां
ओ सावरायजायो नोंथां
औ
ओरैनोथ' आं एसे सोंले नोंथां नोंसिनि ओ गामियाव दा इन्दि एम्फौ बानायनाय जायोना जाला?
नोंथां ओ जोंनि गामियावथ' दायो गैला नाथाय ओनसोलफोराव अबेबा माने जोंनि ओनसोलाव खना खनला माने एफा एनै फिसिनायखौ जों ओ नुदों आरो दाबो। जेरै बिदिनो औ औ माने गाव जानो खौ बेबायदि फिसिनाय खौ जों नुनो मोन्दों। मानोना ख जों खस्थ'बो नालाय ओ ओमफाय लोगोसे जोंनो बै जाहोनो थाखाय बिनि बिफां जायखौ ओ मा होनोमोन इन्दि बिलाइ
औ
होन्दाय बेफोरबायदि माखासे जाहो ग्रा बिलाइफोरखौ ओ मोननो थांलिया बारा, बै मोनिनि जाहोनावनो माने फिसिनायखौ खमायलांबाय आ
औ उम बेनो सिगां समावबो जोंनि गामियावनो मावोमोन जोंनि माबायावनो खाथियावनो बेबायदि इन्दि इन्दि एम्फौ खालामनाय मोनसे ओ
औ
फाराम दंमोन औ फाराम दंमोन औ बेवहाय माने गोबां इन्दि बिलाइ इन्दि बिलाइ होनानै फिसानिफ्राय फेदेरनानै फिथोब बानायनानै फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानायनानै
नंगौ नंगौ।
बाय थानानै आओ मा होनो फैसा आ रां आरजियोमोन आरो ना।
औ माने ओ बे फिथोब बानायनानै फाननायावथ गोबां मुलाम्फा दंना नोंथां।
औ गोबां मुलाम्फा औ दाम गोसा जायो औ गोबां मुलाम्फा जायो।
उम दाबो दंङ नामा नोंथां?
दा गैलिया नोंथां। इयो गोदो गोदो जों बेस समाव गोबां नुनो मोनोमोन आरोखि
औ गोबां दाना बेफोरबायदि ओ ए फिसिनायाव माने मानसिफ्रा गोसो होला, नाथाय आथिखालावसो बांसिन गोदोनि गोदोनि ख्रुइ आथिखालावसो बांसिन मुलाम्फा दं थिगानो माने गोदोआवथ जोङा बिफोरनि औ औ फिथोबफोरा बेसेन गैयामोन बेसेन खममोन ओमफ्राय जोंहा एम्फौखौबोथ जों जायो एम्फौआबो बेसेन खम मोन सिगाङाव ओ औ केजिफोराव जोङो जौसेफोरावनो मोनलाबायोमोन नाथाय आथि खालावथ ओ फुवा फुवासेयावनो जोङो जौसे बा सेजौ बाजि बेबायदि माने लानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय ओ बै फिथोबफोराबोथ दाइनजौ गाहाम थाङो खोमा एक ओ माबायाव एककिजियाव
उम सेरसेयाव
दाइनजौ गुजौ बेबायदि जायो नामा? आंनि माने सिबाङाव मिथि यो आरो दा एसे बारिबायबो जानो हागौ
उम
उम
ओरैनो इन्दि एम्फौ फिसिनायनि माबाया आदब खायदाफ्रा माब्रै नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायदो
औ आं मिनथियो एसे माने बांद्राय मिथिजोबाबाबो जोङो इन्दि एम्फौ फिसि नोब्ला जोङो ओ गिबियाव जोङो माबा लाखियो ओ जोलैनि थाखाय ओ बिब सिखिरि बि सिखिरिखौ मानो बानायोमोनथाय आं माने गोसोआव गैला जोङो सिखिरि फाय ओ बै सिख्रिनिफ्राय सिख्रिया बि-बिदै दैहोयो बै बिदै दैनायनिफ्रायनो ओमफ्राय ओ बे लाथा एम्फौआ ओ बोद बिदैनि फ्रायनो जोनोम जायो आरो जोनोम जानानै एसे
ओ एसे देरोब्ला जोङो ओ लाबोनानै जोङो उम बै माबायाव ओ एान्दा ओ इन्दि बिलाइ बा खार' खान्दाय बिलाइयाव जोङो ओ खानानै लाबोनानै बेयाव हगारनानै होयो मोनालाय बेखौ बेखौनो जानानै बेयावनो थायो आरो। ओफ्राय जोङो जोबबा जोब जोबबा गोदान गोदान खानानै होबाय थानांगौ। मालाय बेखौनो जानानै। बेयावनो थाबाय थागोन ओमफ्राय देब्ला देरगोन देरनानै जायखौ फिथोब थोबनो सम जानाय बा मोननाय होनो बे ओ-गोमोन जानाय स समाव जोङो। आलादा। माने बिलाइ गोनां बा दालाइ बुजा बिलाइ गोनां माने फिथोब। थोबनो हाथाव। ओ- बिफांनि दालाय जोङो। होफैयो आरो बेयाव। ओमफ्राय होफैनानै जों बैयाव हगारजोबनानै होयो ओमफ्राय बेनिफ्राय।
औ
ओरैनो बे फिथोबनिफ्राय ओंखारनायनि उनावसो बे जानायनि अबस्थायाव। फैयोना नोंथां? फिथोबनिफ्राय ओंखारखांनायनि उनावसो औ। दानि जुगावथ' फिथोबा गोबां बेसेन गोबां बेसेन। बे गोनां जाहैबाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
ओम।
गोबां बेसिन दङ बिनि उनाव जोङो। ओ-जेब्ला मोननो जायो अब्ला बै। दालाइयाव हगारना होबाय ओमफ्राय गावनो मालाय ओ- फिथोब थोबनानै मोनबाय आरो ओमफ्राय बेनो। उनाव जेब्ला। टाइम जाबाय अब्लानो बिनिफ्राय बोखानानै जोङो। एम्फौखौ बख'नानै आलदा खामबाय। जोङो बाजाराव हाथ हाथाइयाव गोबांबा फानबाय बा गावबो न'आव जाबाय ओमफ्राय जों फि फिथोबखौ जमा खालामनानै। बिदिनो ओ-गोदोनि स समावथ' जोङो न'आवनो बै फिथोबफोरखौ जोङो। थावख्रि लुनानै। जि दानाय। खौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावथ' बेफोर बाहायनाया गैला। आथिखालाव माने गायो बा औ। औ बाहायनाय नुनो मोनला ओमफ्राय बेफोर फिथोबफोरखौ आथिखालाव फाननासो हरोसै आरो गुबुन। ओ जेरै जि दाग्रा ओ कारखानाफोराव लानानै थाङो बिसोरनो फाननानै हरो आरो ओमफाय नोंथांमोननिथिं नोंथांमोनिथिं ओ ओरैनो बिदि आरोबाव। दैफोराव मोननाय। एम्फौ एनलाफोरखौ ओ जानाय नुनो मोनो मोना बायदिसिना। हमनानै ला ओ सिंखावरि गांजेमा खांखो फ्राय बेफोर।
औ। ओरैनोथ' आथिखालाव जोबद खम नुनो मोनसै नोंथां। गांजेमा सिंखावरि बेफोर खौ जानायखौ नुनो सिंखावरिखौथ' आथिखालनि मा नुबानो सोरबा सोरबा गिबावोसो सिंखावरि बे जाजागोन ना जाया माने जानाय आदबखौनो बावलांनो हमबाय। बेखौ माबोरै जायोमोन बोरै हमोमोन बबेनिफ्राय लायनांगौ। बेफोरखौनो
माने
माने आथिखालनि मानसिफ्रा
औ माने नायगिरनो थांला नालाय ओ आथि खालनि मानसिफ्रा माने ओ बिलोफोराव बा ओ दैमाफोराव नायगिरहैला।
औ नागिर हैला औ। गोदोनि जुगावब्ला बे माइ हालेवनाय। ओ खोथिया फुनाय बेफोरावनो गोबां सिंखावरिफोर हमनानै लाना फैनानै। बाथोन जायोमोन। उम।
बेबायदिनो गोबां ओ माने नायगिर ला जावला जेरै बेफोरो जों आरो लोगोसे ओ गोदोनि समावथ' गोबां मानसिफ्रानो दाबायदि बोथोराव गुसिंग्रा
उम।
ना गुरसिंग्राफोरखौ जावहोयोमोन। बा दो दै लुनानै दिहुन हुननानै जोङो जायोमोन। नाथाय आथिखालावथ' जोङो नुनो नुनो मोनला। बेफोरबायदि जावनायफोरखौबो जों बांसिन दा नुनो मोनला। आरो बिफाङाव मोननाय ओ बुर-बुरबिया।
बरबिला उम।
औ बरबिला उम जेरै फाख्रि बिफांफोराव जोङो बांसिन नुनो मोनो बेखौ।
उम।
फाख्रि बिलाइफोर माने फाख्रिनि बिलाइफोर खौ बिसोर माने जानानै मोजां मोनो नालाय।
औ।
हराव हरनि समाव जोङो फाख्रि बिफांफोराव जोङो हमनानै लायनानै
औ औ औ गरम बोथोरनि दिनावहाय बेखौ हमोमोन आरो। दानि जुगाव बेफोरबायदि एम्फौ एनला नागिरनानै जानायखौ गोबां खम नुसै नोंथां। माने मा माखासे आरो दानि जुगनि गथ' ओन्दै ओन्दै दा देरफुनाय गथ'फोरा बे फोरनि नामफोरखौनो मोनथिला। एम्फौ फौ एनलानि नामफोरखौनो सिनायला बे सिंखावरिया माबायदि गांजेमाया माबायदि बरबिलाया मा बायदि माबायदि गाबो बेफोरखौथ' जेबो मिथिला माने बेफोरो लासै लासैनो जोंनि बर' हारिमुनिफ्राय जोंनि बर' ओ माबानिफ्राय गोमालांनो हमगासिनो आरोखि।
नंगौ।
उम।
माखासे जोंनि जानाय आदारफोरा माने ओ बावगारलांजा
औ बगारलांजागासिनो दङ औ।
माने ओ आथिखालाव बिदि एसे खस्थ' खालामनानै बा नायगिरनानै जानाय गोमानाय मानसिफ्रा मोजां मोनला माने गोरलैयाव मोननाय बा रां होनानै मोननाय माखासे हाथाइ बाजारनि
ओ हाथाय बाजाराव सिंखावरिखौ फाननाय बेखौबो नुनो मोनला नोंथां दा। सिंखावरिनि बाजार खालामनानै फाननायखौ नुनो मोनला।
नंगौ मानोना मोननोनो थांला गोब्राबसै नालाय। ओ जोङो जेरै बो दुब्लि फोथारफोराव माइ गायनायफोराव जोङो बायदिसिना मुलि ओ रासायनारि हास ओ मुवाफोर बाहायनायनि जाहोनाव बैफोर एफ फौ एनला बा मुवाफ्रा माने थैनानै। खमायलांनो हमबाय जोंथ' दा दैज्लाङाव माइ गायनाय समाव बायदिसिना ओ माइखौ जानायनि थाखाय बायदिसिना एम्फौ थैनायनि मुलि होयो बैफोरावनो गोबां एम्फौ एनला फ्रा थैलाङो जेरै ग सिंखावरि गांजेमा नाफोराबो थैयो। दा बेजों लोगोसे ओइ माखासे जिबौ बेफोर जिबौफोराबो माइफोराव थानायफोरा माने थैयो आरो बेबायदिनो बेफोर जाग्रा एम्फौ एनलाफोराबो माने खमायलांनो हमदोंसै बेफोरनि जाहोनावनो। बा आरो लोगोसे बिलोफोर गैला। ओ बिलोफोराबो रानलां नोसै दाना औ। औ। दे होमबा नोंथां ओ दोनथ'लायनोसै।
खोनादों नोंथां।